हेल'
अ हेल' नोंथां
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आं जिरायगासिनो दं नोंथां
औ औ नोंथांजों एसे खोथा सावरायनो हागोन ना
औ सावराय जागोन दे
अ माने जिउ राहा सायख'नायनि सोमोन्दै एसे खोथा सावरायनो दङमोन
औ सावराय जागोन दे नोंथां
औ
आथिखालनि मुगाया ओ बादायारिनि मुगा ओ
औ
बे बादायारि मुगायाव ओ जिउ राहाखौ सायख'नायनि गोनांथि दङ ओ जिउ राहानि बागै मोनथिनानै ओ बेखौ माबायदि मोननो हायो ओ बे बाथ्राखौ मोनथिनायनि गोनांथि दङ आरो
औ
ओ जाय फरायसाफोरा ओ सोलोंथाइ लानानै
बिब्दिनो ओ माबा मोनसे मोजां खामानिखौ मावनानै थांनानै थानो लुबैयो
औ
ओ जिउआव दावगानो लुबैयो ओ बेफोर बेफोर मानसिनि थाखाय जिउ राहाखौ ओ एबा थांनानै थानायनि लामाखौ सायख'नानै आ आवगायनो नाजा ओ आवगायनो नाजानायनि गोनांथि दङ
औ
ओ बिदिनो सरासनस्रा मेट्रिक आनजाद ओ जिनै थाखो आरोबाव बि ए थाखोखौ उथ्रिखांनानै ओ मा मावनायनि मा मावनानै जिउ खांनाया मोजां जागोन ओ बेसोंलुआ ओ खायसे फरायसाफोरनि गोसोआव जाखांफैयो आरो
औ
थारैनो ओ लेखा फरायनानै ओ माबा मोनसे खामानि मावनानै दावगानो लुबैनाय मानसिफोरनि थाखाय ओ बेबादिनो गावखौनो सोंलु सोंनाया गोनां बाथ्रा
औ
जाय फरायसाफोरा ओ माबा मोनसे मोजां गाव मोजां मोननाय ओ जिउ राहा एबा खामानिखौ सायख'नानै थांनानै थानो लुबैनायखौ लुबैयाखै
औ
अ बै फरायसाफोरनि थाखाय ओ बैफोर सोंलुफोरा बै फरायसाफोरनि थाखाय ओ जेबो बेसेन गैया
औ
फरायसाफ्रा ओ सरासनस्रायै ओ जिउ राहाखौ सायख'नो थाखाय ओ बिब्दिनो लोगोफोरनियाव बिमा बिफानाव सोंनानै जिउ राहाखौ सायख'नानै ला लायो आरो
औ
फरायसाफोरनि अ समब्रा समब्रि लोगो आरो बिमा बिफानियाव जिउ राहानि बागै ओ रोखा गैयि ओ रोखा गियान गैयाबो जानो हागौ
औ
जायनि जाहोनाव बे डक्टर जानो गोनां मानसिया पुलिस जानानै थांना थानो गोनां जायो आरो
औ
बिबदिनो ओ सासे मानसिनाव थानाय ओ सुबुंथि गुन आरो गोहो बायदियै जिउ राहाखौ सायख'नो मोनाब्ला आरो मावनो मोनाब्ला बिबदिनो ओ जिउ मोनसेयाव सुखु आरो गोजोनखौ मोननो थाङा आरो।
औ
अ बिनिखायनो अ जिउ राहाखौ सायख'नायनि बेलायाव अ जिउ राहानि बागै रोखा-रोखा मानसिनिफ्राय अ सुबुरुन लानानै सायख'नाया मोजांसिन जायो आरो।
उम
अ बिब्दिनो खायसे। मेेलेमगोनां फरायसाफ्रा अ खायसे। सोंलुखौ अ गावबा गावनाव अ सोंना नायनानै आरो बिनि फिननायफोरखौ अ गावबा गावनो होनानै। जिउ राहाखौ सायख'नो हायो। बे सोंलु बे सोंलु अ फोर बे सोंलुफोर अ फोराबा सेथियाव आं मा थाखोनि फरायसा नैथियाव अ आनजाद- फोरनि फिथाइखौ अ बेसेबां मोजां खालामनो हाथावना। फरायसा
गोजौनि अ सोलोंथाइनि फिननायफोरखौ अ सासे फरायसाया होनो हायोब्ला अ गाव हारसिंनो जिउ राहाखौ सायखानायाव अ एसेब्लाबो देरहानो हागोन आरो।
औ
दा बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे सावरायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ सायख'नो थांनायाव मोनसे बाथ्राखौबो गोसोआव लाखिनांगोन। मानो होनबा खायसे जिउ राहाया नुनाय एबा खोनानायाव मोजां नाथाय मोगथाङाव मोजां नङाबो जानो हागौ।
औ
बिनि अनगायैबो जों जाय जिउ राहाखौ सायख'नो नागिरदों बै जिउ राहाया बा खामानिखौ मावनो थांनायाव मोगा मोगि जानाय आबहावाजों नों थावरिना थानो हागोन ना हाया बेखौबो बि- जिरना नायनांगोन आरो
औ
जिउ राहानि बागै रोंगौसार मानसिफोरा खायसे सुबुंथिखो। सायख'नानै दिन्थियो बिथांमोननि बादिब्ला अ सासे मानसिनि सुबुंथि बादियै खामानि मावनो मोनोब्ला बे मानसिया सुखु गोजोन आरो जौगानो हानाय जायो आरो।
औ
जेरैबायदि जोनथोरारि सुबुंथि बेबादि सुबुंथि थानाय मानसिया गोसो गुदुं। गोबां मावसोमनो हाग्रा मानसि। बेबादि मानसिया इन्जिनियार खामानिनि थाखाय मोजां आरो।
औ।
नैथियाव संदानग्रा सुबुंथि बेबादि सुबुंथि थानाय मानसिया गोनोखोआरि सुबुंनि मानसि। बिसोर गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखो फोजोबनायनि उनाव संदांनाय खामानिफोरखौ मावनो हायो।
औ औ।
थामथियाव समाजारि सुबुंथि। बेबादि सुबुंथिनि मानसिफोरा सोलेरनि एबा मेलेमनि खामानिनिख्रुइ समाजनि खामानिफोरखो मावनो मोजां मोनो आरो।
औ।
आरो बिसोरो रादाब बोथांगिरि बायदिसिना आफादनि दैदेनगिरि आरो समाज सिबिनाय खामानिफोरखो मावनाया मोजां। बेनिखायनो सादारन सुबुंथि बेबादि सुबुंथि थानाय मानसिफोरा नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो मोजां मोनो आरो।
औ औ।
बिसोरबायदि मानसिया एकाउन्टेन्सि, फाइनेन्स, बेंकिं बायदि जिउ राहाखो सायख'नाया मोजां। आरो बाथियाव, गोजौ मिजिंङारि सुबुंथि बेबादि सुबुंथि थानाय मानसिफोरा गुबुननि सायाव गोहोम खोख्लैनो मोजां मोनो। बेबादि मानसिफोरा अरायबो गोहो आरो समानखौ हास्थायो आरो।
औ।
बिसोर आयेन फालांगि सामलाय साख्रि बायदिखो मावनाया मोजां। आरो बिदिनो दथियाव आरिमुवारि सुबुंथि, बेबादि सुबुंथि थानाय मानसिफोरा गावखौनो दिन्थिनो नागिरो‌। बिसोरो गोसो सान्थायारि खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनो। बिसोर सावगारि बोनाय, मोसानाय, रोजाबनाय, थुनफावथाय दिन्थिनाय बायदिखो जिउ राहा महरै सायख'नाया मोजां आरो। बेबादिनो ओ फरायसाफोरा जिउ राहानि बागै मोजाङै मोन्थिनानै जिउ राहाखौ सायख'नांगोन। आरो जिउ राहाखो हाखु दाखुयै सायख'नो नाङा। गावखौनो सिनायनानै गावखौनो मिथिनानै आथिखालनि खामानि मोनथावना थासारिखो बिजिरना नायनानै गाबा गावनि जिउ राहाखौ सायख'नाया मोजां आरो। मानो होनबा ओ आथिखालनि मुगायाथ' ओ बादायारि मुगा।
औ।
बेनिखायनो बे बादायारि मुगायाव जिउ राहाखौ सायखनाया गोनांथि दङ
औ औ।
मिथिनानै बेखौ माबादि मोननो हायो बे बाथ्राखौ। मोनथिनानै लाग्रोनाया मोजां आरो।
औ।
मानो होनबा साफ्रोमनिबो बिमा बिफाया ओ। गासैखौबो मोनथिजोबाबो जानो हागौ आरो। बेनिखायनो लोगोफोरनाव ओ बा गोरों गोरा मानसिफोरनाव। सोंनानै मा खालामनाया मोजां बेखौ। एसे ओ बिजिरना नायनाया मोजां आरो।
औ।
बेबादिनो ओ फोरोंगिरि जानो गोनां गुन गोनां सासे मानसियाबो। मावखुलि खेरानि खामानिफोरखौ मावनानै। थानो गोनां जायो बेबायदिनो फिसा फेनला खामानिफोरखौ। मावनानै थानो गोनां जायो आरो। बिदिब्ला नोंथां ओ सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनाय जाबाय।
औ औ दे।